हेलोव
हेलाव
औ खोनादों दे
खोनादोंना नोंथाङा? ओ बेस्थ नामा नोंथाङा?
बेस्थ थ नंङा आंङो दा इदिनो जिरायना दं गरम बोथोर ना अखाबो हाया हायां
औ अ होमबा जों थि अ खासो हादों नोंथां। ओ नोंथाङा फ्रि दंङबा मोनसे बाथ्रा सावरायलायनो‌ नंङा होनबा सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ औ आंबो ओरैनो दंखायो ओरैनो
अ होमबा होम ओं औ होमबा जों दैबानानिखौनो रायल्लायनोसै दैै मैया दाख्लैनिफाय माने दैबाना जाबाय थादों आरो जोंथिंजाय
औ नंगौ नंगौ।
औ नोंथां मोनथिथ' होमबा अखा होगोन ना हायाखै।
जोंनियाव दाख्लैनिफ्राय अखा हाबाय थादो बिनिफ्राय दिनैसो हायाखै जोंनियाव होमबाबो हायां हायां बिदिनो दंगासिनो दं नै अखा हायां हायां जागासिनो होन दा बेफोर हरावसो हागोनदां दाथ' गैथ'वा अखाया नोंसोरनावथ हागासिनो खोमा ना
औ हागासिनो दाख्लैनिफ्रायनो।
अह उम।
ओह। होमबा जोङो जोंथिंजायथ' नोंथां अखाया गोबां दाख्लैनि साननिफ्रायनो हागासिनो दङ दिनैथ सानबा सय दिनानो जालांबाय।
औ।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों दे बुंबाय था दे आं।
जोंहा ओं दाथ' आरो जुन मास नङा होनबा जुन मासाव जोंहाथ दा दैज्लां जाखाबाय। ओमफ्रायोहाय माइ गायनो नागिर जोबबायमोन आरो हालौवनानै दोनखा जोबबायमोन। ओमफाय जोंहा दैबाना जानानै औ अखा हाबाय थानानै दैबाना जाबाय आरो।
औ औ।
ओ बे दैबानाया जोंहा माखासे गायनो गोनां खोथियाफोर फुना दोननायफोरखौ नोंथां
औ।
दैया लांजोबनानै थांबाय आरो।
ए
दाथ' दाथ' जोंहा जि लस जाबाय खोथ ओं ओंखायनोथ' मा खालामबावनो जालायलांबाय आरो। दाथ' जि लस जाबाय नोंथां। ओं। आरो दैयाबोथ' हाजोनिसो हाजोनिफ्राय फैनाय नालाय।
औ नंगौ।
ओमफायो आरो खोथिया एसे फोनाय देग्लाय आरो एसे माथावरि बायफ्लंनानै फैबावदों आरो दैया।
अ बिदिबो जायो। सम लाना सम।
ओ ओमफायो आरो ओ माखासे फुनो गोनां खोथियाखौबो आरो बाला फुलुं फब फै जोबबाय आरो।
अह उम उम।
ओं ओमफाय नोंथांमोनथि बिदि जागोन ना जायाखै।
नोंथां जेरैबायदि बुंदों नों नोंथांमोननि बायदियानो माथो जोंनावबो सेमानो जाना दं माने एखे थासारि बेफोरबायदिनो जानानै दं। दाख्लै साननैसो जोंनावबो ओरैबायदि अख अखाहादोंमोन।
औ।
माने दै बाना जादों। दै गोजा बाना जानानै मा होनो सोरबा सोरबाथ माइ खोनो गायनो हायाखै जोंनियाव माइ गायनो माखासे खोथिया फुनो गो फुनाय दंमोन नालाय बेखौ अफार दै जानायनि जाहोनाव माने माइखौ गायनो हादियासै आरो। दा दैया रानलां बै अब्लाबो दा सोरबा सोरबा माइ खो गायनो हमबाय जोंनाव। बांसिनानो हालेवगासिनो दं अ फोथारावबो नहुरबावो सो ओं ओइ नै बुरजा मानि।
अ अ ओं ओं ओं।
ओमफाय। नोंथाङालाय माइ गायनो थांफेराखै नामा दिनै?
अ ओहो नोंथां दैयानो आरो थियाखौबो माखासे लांजोबबायना फुखानायखौनो
अम बावदोसो नोंथाङानो खोन्थाखादोंमोनथ ओं। दै बानानै दै अखानि दै बुरजा जानानै। खोथिया फुनाय खोनो दैया लाना थांदोंबा।
ओमफायो ओं दे बुंनाय।
फिनबा मोनोगोन ना मोनला जे सोर अबावबा बुखारलांनाय
अ अ नोंथांनिखौना बियो बेलेग जायगाथिं थांबाय आरो दै गोथौआव ओमफायो दाथ जोंहा मानसिफोरनिबो खोथिया दंमोन नालाय ओमफ्राय सोरबा सोरबि ओ सोरबा सोरबि मानसिफोरनि खोथिया जमा थांनानै ओमफफ्राय दाथ जों खोथियाखौ सिनायनाय नंला ना। ओंखायनो ओं ओंखायनो लाय ने हानाय नंला आरो बेखौ आरो मोननायबो नंजोबला।
औ औ औ औ।
ओमफाय ओमफाय जोंहा नोंथां हाजोनि मोनसे दैबाना जाबाथाय मोनसे मुलाम्फा जायो आरो
औ देलाय बुंलाय औ औ आं
ओं सोरबा सोरबा बे हाजोनिफ्राय ओं बे दैयाथ हाजोनिफायसो फैयो नालाय ओमफायो बनफोर फैफा सोगारो आरो
ए
बे बनखौ मानसिफोरा जि लायो ओंखाम संनो मालाबा दाथ आरो गेसाबो दाम जादोंना नोंथां
नोंगौ नोंगौ नोंनि बुंनाया थिगानो दाथ' गेस बारा जादो औ
ओं गेसखौबो नागिरबाबो मोनाना बेखायनो मानसिफोरा बनखौ बां सिन खनसो‌ लायना लायदों आरो आ ओं ओं बे बाना जानानै फैनायखौ आरो हाजोनिफ्राय फैयो नालाय दैया
ओं ओं ओं
ओ आमफाय आरो बुंनो थाङोबाथ' नाबो मोनबावो आरो जोंनिथिं दैबाना जाबाबो
औ
बे दै बाज्रुमनायाव लाबजे सायो आरो ओमफाय आरो नाफोरा फैबाय औ दै बारजुमनायाव ओमफाय नाफोरा फैफानाय खौ नाफोरा बे जिं जिङाव दावखोनानै थालाङो आरो जोंनिथिं
ओं ओं ओं ओमफाय नाखौ औ दे बुंग्रो दे नों दे बुं ओं
ओमफाय आरो बुंनो थांबा थ जिबौफोरबो फैफायो आरो दैफोरजों
हाग्रानि ना औ दे
हाग्रानि जिबौआ गिदिर गिदिर फैफायो आरो मालाबा थाइमाव
औ औ फैयो फैयो फैयो दै लोमबा माने लोमनाय लोमसाव जोबो ना बिसोरनि थाग्रा जायगायाव माने लोमसावजोबबाथाय फैयो मानो बिदियाबो औ
ओं ओं ओमफाय नोंथांमोनथिं बिदि जिबौफोर बा बनफोर फैफालायनाय जागोन ना जाया
नोंथां माने जोंनियाव दै बानायाथ जायो जानाया नाथाय मा होनो बन बारा फैनाय जायादै नोंथां जोंनिथिं मा माने जोंना हाजोनिफ्राय फैयो ओइ बेलेग साइदथिं फैयो आरो जोंनिथिं फैया नोंथां माने जोंनियाव अखानि दै लोम सावबा जोंना नोंथांमोननि होननाय बायदि जोंना ना मोननाय जायो आरो दैबाना जायोबा दै जेरै ना होनोब्ला दै
ओं मा मा ना मोनो नोंथांमोनथिं खोन्थानो हागोन नामा ओं। नोंथांमोनिथिं मा मा ना मोनो खोन्थानो हागोन नामा?
जोंनियाव नोंथां मानि जोंनियाव ना औ खुसियाखौबो मोनो ओमफाय मागुरबो मोनो। जोंनाव साल नाबो मोननाय जायो। बिदिनो बार्लिनाबो मोननाय जायो आरो दा दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय जोंनियाव मालाब मालाबा नानि उजानबो जाबावो। बारलि ना बिनि ओमफ्राय बिदिनो खुरसा ना। बिदि जोंथिं खुरसा ना होनो आरो नोंसिनिथिं होनगोना? आं मिथिया अब्लाबो जोंनि आं नु खोनथानो खोनथादो आरो जों मा मा ना मोननाय जायो खुरसा ना मोननाय जा जायो ना सिंग्रा ना फि फिथिख्र ना मावा। नोंसोरनिथिंबो गुबुन लायो? गुबुन जायगायाव नाफोरनि नामखौबो बेलेग बेलेग होननाय जायो नालाय गामि ओनसोलाव जेरै लिरनायफोराव बे एखे थाब्लाबो जायगा लायो जायगा बेलेग बेलेग होननाय जायो आरो नाखो नङा होमबा नोंथां।
ओं ओं नंगौ नंगौ।
औ ओमफ्राय नोंसिनाव बांसिनै मा मा नाखौ मोन्नाय जायो नोंथां?
ओ जोंथिंजाय गोरि नास्राय खुसिया ओ मावा फिथि ख्रि आमफाय बालाबोथिया। एनिफ्राय खांख्राइबो मोनो नोंथां जोंथिं। खांख्राइआ आलि आलि खुरना थायो आरो।
माने जोंनि माथो नोंसिनि, औ औ औ।
खांख्राइ मोनगोन ना मोना नोंथां?
औ आं नोंनो नों जि बायदि सिगाङाव फोरमाय लांबाय। ओ बिथां मोननिजों आरो जोंनिजों ए एके बायदि आङो मोन्दों माने ओनसोलखौ माने जोङो
अ।
जोंनियावबो एखे बिदि मोननाय जाया आरो माबाफोरखौल' जों मोननाय जाया दैजों बोहैबोनानै दंफां बा जि माबा मा होनो दंफांफोरखौ जों मोननाय जाया आरो नोंसिनिथिं मोनो जोंनिथिं मोननाय जाया आरो अब्ला आ ओमफ्राय एखे बायदियानो आं मोनबाय आरो नों जेरै खोन्थालांदो इदि एखे माने जोंनिजों नोंसिनिजों।
अ।
नोंदि दहाय सिगाङावबो बुंबाव लांबावबाय ए उम। खोथियाया माने फुखानानै दोननाय दैजों माने दै अभार जानानै दै लोमनानै बुखारलांबाय जोंनावबो सम सम बिदिनो बेबायदि एखे थासारिया जोंनावबो जायो आरो। दाख्लैबावैसो जोंनाव बेफोरबायदि दै लोम दोंमोन। अब्ला मानसिफोरा खोथियाखौ फुनानै दोन थवाखैमोन आरो जोंना। हालौनाल' दोनदोंमोन दा आरो दैया रानलांबाय नालाय माइफोरखौ गायगासिनो दङ माखासे जे सुबुंफोरा। बिदिनो आरो नोंथां मा होननो।
ओं ओमफाय मोनसे खोथाखौ बुंनो थाङोबाथ' आरो नोंथां बे हाजोनि दैना जोंहा ओरै थांलाय फैलाय लामायावबो जोंहा एसे दिगदार जायो आरो गोबां एसेल नङा नोंथां गोबां दिगदार जायो आरो। ओ थांलाय फैलाय लामाया ओं। थांलाय फैलाय लामायाव नोंथां औ बे थ' हाजोनि दै फैयोना हाजोनि दैया बुहुद गोसा फैयो माने। ओमफ्राय बेजों थांलाय फैलाय खालामनो ओं जायो जायो।
अ अ जोंनियाव माने नोंथां माने नै
ओं बुंनाय दे औ।
नै जोंनाव माने नोंथां मा होनो दै बिदि अखा गोबां हायोबा खाथि खालानि गामिफ्राव माने जोंना पाका लामा गैयाना खाथि खाला गामियाव गोबां खस्थ' जायो आरो माने मा होनो पाका गैयैनि जाहोनाव हाब्रु जायो। बिदिनो खस्थ' जाथारो आरो बाराद्राय अखा हानानै होयोब्लाथाय माने हाब्रु जायो। जोंनाव माने बिदि दं माने जोंनि खायफा खायफा गामियाव नोंसिनाव थ' बिदि गैला। थांना दां
ओहो लामाफ्रालाय एसे मोजाङानो जाबाय नोंथां। होमबाबो दा जोंना ससे ससे लामाफोराव ओ बबेबा एसे जायगाफोराव नैबे जोंनि खाथि खालायावनो आरो हाजोनि दै फैनायखौथ' जोङो लामाखौ होबाबो थानो नागिरा आरो बुहुद खस्थ' जायो आरो। बोसोरफ्रोमबो हाजोनि दैआ आरो गोसा जर फैयोना
औ औ औ हाजोनिओमफाय दै बोहैनायखौ मोजां नुगोना नुआ नों हाजोनिफ्राय दै बोहै बोयोना मोजां स्राय स्रायनो
ओं ओहो नोंथां दैबाना जाबा गोबां अखा हाबाथाय जोंहा ओ बाला फुलुंसो फैयो आरो। ओमफाय जोंहा बेयाव बार लामा बारनांगौ जानायाव दैया बुसोमोबो आरो।
फैनाय हाफोर माबाफोरा बाला फैबा आबादफोरा मोजां जायोना? थां।
ओहो ओहो जाया नोंथां बालायाथ' माइखौ फबना लाजोबो। आरो बियो दै लाखिनायावबो बुहुद प्रब्लेम होयो आरो हेंथा होयो माने दैयानो थाया आरो बाला थाबाथाय ओमफाय एसे सुबिदाया जाहैबाय फुलुंहा फैबालाय जोंहा माइफोर गायबा मोजां जायो आरो फुलुं हाया हासार होनबा
औ।
अ जोंहा समाबो जाबाय नङा होनबा नोंथां।
औ औ दे दे दे।
दोनथ'लायनोसै।